औ नोंथां।
नोंथाङा खोनानो हादों आंखौ?
ओ खोनादों नोंथां।
आं नोंथांनिसिम मोनसे खोथा सावरायनो सानदों जे नोंथांनि जागायाव एबा नोंथांनि एरियाव ना हमनाय एबा बेफोरबायदि मोनसे ओ खामानिया मावफुंजायोना जाया?
औ ओ माने नंगौ नोंथां नोंनि सोंनाया मोजां आरो ओ थिगानो माने मोजां कुइसनखौनो सोंदों नोंथाङा ओ जोंनि ओनसोलाव ओ ना हमनाय ओ माने जोंथ' गामियावसो थायो ना लाय गामि एरिया नालाय बेखायनो जोंनि ओनसोलाव ना हमनाया जाखायो आरो बे ना हमनायाव जोङो जोंनि ओनसोलाव मोननाय नाफोरा जाबाय जेरै नास्राय, ना बोथिया, ना मावा ओ ना मागुर, बामि बेफोरबाय मेरला गांजेमा, एंख्र' बा ओ खांख्राइ गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौ-एनला बा नाखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां आरो बे ओ नाफोरा माने ओ जोंनि ओनसोलाव ना ख खौ माने ओ गाहायै मोननै जादनि जादै माने मोननै रोखोमै राननाय जायो मोनसेया हाइब्रिद मोनसेया लकेल, लकेला जाबाय जोंनि गामिफोरनि ओ दैमा-दैसायाव मोननाय नाफोर बामिफोर नास्रायफोर बेफोरनो ओमफ्राय हाइब्रिदा जाबाय गोजाननिफ्राय लाना फैनाय ना गेदेर आरो हागरनि ना गेदेरफोर जेरै ओ बेफोरबायदिनो बेलेग बेलेग ना ओमफ्राय जोङो ओ नाखौ न'आवबो फिनाय जायो जेरै ना फोरा बेबो लकेलानो जायो ओमफ्राय बेफोर नाफोरा जाबाय जापानि, कमलकाट, सिलभार ओ रौ बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ जोंनि न'खरावबो ओ फुख्रि बानायनानै बेयाव फिसिनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय दा बे ना हमनो थांनायाव जोंथ' ओरैनो थाङा बेयाव जोङो आइजेंफोर लांनो गोनां जायो दा बेफोर आइजेंफोरानो जाबाय खबाय, खादा ओमफ्राय खदाल। अदाल ओ जे खाय औ बेफोरबायदि ओमफ्राय जालिफोर बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ आइजेंफोरखौ जोङो लांनानै ना हमनो थाखाय थाङो दा ओ बेफोरनि हाबाफोरा जाबाय खबाइआ जाबाय ना ना ओ बेफोर खबायखौ ओ लानो था ओ ना ना लानो थाखाय बे खबायाइखौ जोङो जानजिफोराव खाना बा आखाइयाव लानानै थाङो जेराव जोङो नाखौ बा एम्फौ-एनला जियानोजा जा मोनो बेखौनो सोनानै दोननो थाखाय बे खबायखौ जों बाहायनाय जायो। आरो जेखाइआ जाबाय ओ ना गुरनो थाखाय बा नाखौ ओ बिदिनो होनजागोन ना गुरनोखोनो होनजागोन ना गुरनो थाखाय बे जेखायखौ बाहायनाय जायो माने जाहाते नाफोरा खारग'वा आरो बेथ' ओ ओ ख'ना माने थखर खर साइसनि ना बिथ' माने जेखायाथ' बेखाय बेयाव नाफोरा खारग'नो चान्स मोना आरो ओमफ्राय आरो दंबावो खादा खादायो जोङो ना गुरनो थाखाय बेखौ बाहायो। जाय जे खादाखौ माने ओ जे ओ खादाखौ जोङो बिदिनो ना हमनो थाखाय ओ बाहायनाय जायो ना हमनायाव बिखौबो गुरनो थाखाय बाहायो बा गुरनायाव गुरनायाव दैमा गेजेरफोराव बा दैसाफोराव जिं जिं गुरलांनो आइजोफोरा बाहायो बा हौवाफोराबो खायफा बाहायो ओमफ्राय आरो बिनि उनाव दंबावो जालि जालिखौ जोङो ना माने सुइसगेटफोर बा दैसाफोराव ओ जिरि-जिरि बोहैनाय गुवार जायगायाव सारनो थाखाय ना सारनो थाखाय जों बे जालिखौ बाहायनाय जायो आरो खदाल, खदालखौ जोङो खांख्राइ जावनो बा नाफोरखौ नास्राय बर'फोर जावनो बा दै दैसायाव बान्दो थेनानै ना हमनो ओ दै सारनो बेफोरनि थाखाय बे ख खदालखौ जोङो बाहायनाय जायो । आरो दंबावो ओ होनब्ला बिदिनो जे साथेनायफोर बेफोर जे साथेनाय ओमफ्राय सेन सेन ख'खा बिसोरबो दंबावो सेनफोरखौ जोङो ओ लांनानै बबेबा जिरि-जिरि बोहैनाय रिजि-रिजि बोहैनाय दैफोराव सानानै गारबोनायखौ नुनो मोनो, ओमफ्राय आरो खखायाबो जेब्ला माइ हाखाङोबा माइ हा माइ देरफुबाय थानाय टाइमाव जोङो बेखौ बान्दोआव बा ओ दुब्लि आलियाव जावनानै बेखौ सानानै दोननाय जायो अ ओ बे खखायाव नांनाय ना बा सेनाव नांनाय नाफोरखौ जोङो न'आव लानानै ओ फैनानै जानाय जायो आरो नोथां दा बेसेनोसै दा नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबायदि? ना हफोरखौ हमनाय जायो बुंलाय नोंथां ।
निमाहा होथ' आं नोंथांनिसिम आरो मोनसे खोन्था सोंबावनो नागिरदोंमोन । आं सोंनो हागोन ना?
औ दे दे
आं बे नोङो जे बुंदों लकेल आरो हाइब्रिद बे लकेल होनना होननाया जायो जेरै नोंथाङा बुंनो नागिरदोंना नास्राय ना बर' इदि आरो खांख्राइ बे नोंसोरनि ओनसोलाव मोनग्रा जेरै फुख्रि एबा दैसाफोराव मोनग्राखौ बुंदोंना नोंथाङा
औ
आरो बे नों जे हाइब्रिद बुंदों हाइब्रिद एबा हाइब्रिद ना आरो बायदि-बायदि बेफोरनि नि मुंखौ बुंनो हागोन ना आरो बेफोरखो बबाव मोननाय जायो।
बेफोरखौथ' जोङो सागरनिफ्रायसो लाना फैनाय जायो जानो थाखायसो बियो फिनो फिसिनो थाखाय नङा माने इखो सागरनिफ्राय लानानै जोङो न'आव सालानि भिटामिनफोर होनानैसो फेदेरनाय जायो बेफोरखौ बेखायनो ओ बेफोरो माने लकेलाव गोलैया आरो
औ आं नोंथांनि खोथाखौ हमनो हाबाय आरो नोंथाङा माबा बाथ्रा सोंनायमोन आंनाव
ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदि ना हमनाय जायो नोङो बुंनो हागोन नामा
अ दायो जोंनि ओनसोलावथाय गोबां रोखोमनि ना हमनाय दङो जेरै नोङो जेरै गावनि ओनसोलाव बुंदोंमोन बिदिनो बायदि-बायदि रोखोमनि जेरै ओ जेखाइदों खबायाइ बेफोर खदाल जि सेन आरो खखा खखादोबो हमनाय जायो जेरै जोंना बान्दो बान्दोनिफ्राय दै जिरि-जिरि बोहैनाय बेयाव खखाखो एबा खखाखो साना दोनबानो जों बिदि नाया हाबनानै बेयावनो फासिना थायो आरोना आरो बिदिनो हमनाय जायो। खु माबानिखोबा खखानिखोबा आरो जोङो हमनाय होनोबा हमनाय होनोबा जोङो फुख्रिनिखौ बांसिन हमो फुख्रि आरो दैसानि खौ आरो बांसिन जे हागरथाय जोंनि सिं हागर गैया नालाय ओंखायनो जों आरो ओं मेनलि जोङो दायो हाइब्रिदखौ जोङो हाइब्रिद नाखौ जों बाहाया
औ नंगौ नंगौ
जोङो जेबा नोंथाङा हम ना हादों ना
औ औ।
औ आरो बुंनो थाङोबा जोंनिया नास्रि हमो जेरै नों नोंथाङानो आंखौ बुंलांबाय बिदिनो जोंनाबो बिदिनो जाजोबो गासिबो। आरो नास्रि बि नाखो जोङो फिनायबो जायो आ ना बे जे लकेललाव बिदि ओ आबहावानिफ्राय सोरजि जानाय बिदि आन्थाल नङा जे जोङो फियोबो जोङो फख्रियाव फिनायबो जायो आरो
औ नंगौ नंगौ।
जेरै जोङो दाना हारि होनानै एबा गुन्दै आरि होनानै खाम खाम खालायखौ होनानै बिदिनो जोङो फिनाय जायो आरो आरो नोंथांनिसिम मो बाथ्रा सोंबावनो माबाफोर मिथि गावनो गोनांथि दोङो नामा नोंथाङा सोंनो हागोन।
ओ आंथ' दायो आरो मोनसे ओ मोनसे माने ओ सोंहरनो सानदों जेनेबा ओ‌ बे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दैमा गेदेरफोर दङना गैया बेखौ
जोंनि ओनसोलाव दैमा गेदेर होनोबा जोंनि ओनसोलाव दायो उम बुलुंबुथुर होननाय दैसा दोङो जे बुलुंबुथुर होनोब्ला जोङो जे दैसाया ब्रह्मपुत्रनि जे गावस जानाय दैसा होनो बि दैसाया जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो बोहैलाङो गावनाय दैसाया आरो। आरो बियो थांनानै बुलुंबुथुर एबा ब्रह्मपुत्रआव ज जाहैयो बे दैसाया।
माने आं बेखौ होननो सानदों जे दैमा दैमाफोर बा फुख्रिफोराव नोंथांमोननि ओनसोलाव मेचिन बाहायो ना आखाइजों सारनाय जायो।
जों बां जोङो बांसिनै बान्दोफोरखौ एबा बानफोरखौ जोङो उम मेचिनजोंनो साननाय जायो जेरै कारें लगायनानै एबा बेट्रिजोंबो सारनो मलाबा आरो जोङो समबो हदायबो जों जे माबादो सारजोबा बे माबा ओ आखाइजोंबो सारनाय जायो एबा माबलाबा लाइन एबा कारेन्ट थानाय जाया बिनिखायनो जोङो गावनि एबा गावनि बोलो आरो गोहोजोंनो जोङो नाखौ सारनाय जायो।
औ।
नोंथाङा आं आंनि बाथ्रा होननायखौ हमनो हादोंना?
औ हादों नोंथां हादों अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलनि ना हमनाय ओमफ्राय जोंनि ओनसोलनि ना हमनाय बे माने गोरोबलायो आरो बेखौनो होनजासिगोन। नङा होनबा नोंथां औ अब्ला दिनैनि सुंद सावराय मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिबाय जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलनि बादियैनो एखे रोखोमैनो नाफोरखौ हमनाय खान्थि दङ। अब्ला जोङो दिनैनि सावरायमेलखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां अ।